नोथां
अ खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां नोंथांसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय खौ बाउहोग्रोना जाबाय गिबियावनो नोंथां।
औ औ नोंथां औ थारैनो आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे ओ आयदा लानानै सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा फोरबो ना। जोंहा गोबां फोरबोफोर थायोना बेनि गेजेरावनो मोन से आयदाखौ सा-सायख'नानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथां फोरबो होनना बुंङोबाथ' जोंनि ओ बर'फोरनि गाहाय फोरबोफोरा गोबां दङ नोंथां जेरै जोङो बैसागु ओ का थि बैसागु इमफाय मागो बैसागु होननानै बुङो जोङो मा एबा मागो दमासि बिदिनो आरो गोबां ओ गामियारि बा ओनसोलारि फोरबोबो दोङो आरो गोबां बिनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानग्रोबाय नोंथाङा खोनासंलांदो औ नोंथां बैसागु होनब्लाथ' जोंनि गुबैयै बर' फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो बे फोर बोआनो जाबाय रंजानाय फोरबो बे फोरबोखौ गुबैयै जोङो
सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय गिबियाव जोङो फालिजेननाय जायो एबा खुंजेननाय जायो। आरो नोंथां बे फोरबोखौ गुबैयै जोङो गिबि ओ हिसाबै जोङो ओ सैथ्र' दाननि एबा सैथ्र' दाननि ओ जोबथा सान। बिनि ओमफाय जोङो ओ खुंजेननाय जायो। बै सानखालि जोङो जोबथा सानखाय मा खामनाय जायो नोंथां मोसौ थुखैनानै थुखैनायहा सानखौ जों फालिगोरनाय जायोबा मोसौ बैसागु। बे मोखौ बैसागुआव ओ फालिनायनि गुबै जाहोन जाबाय मा होनो जिब जुनारजों मोनसे लोब्बा लाखिनानै ओ रंजानाय मोनसे फोरबो गोदान बोसोरनि जेरै जोंनो मोसौफोरानो जाबाय जोंनो मा जोंनो आ बाद मावनायाव जो ओ जोङो गोबां हेफाजाब खामो। बेनिथाखायनो बे फोरबोखौ जोङो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो। बे मै मोसौ बैसागो ओ खुंजेननो थाखाय गिबियावनो जोङो मोसौखौ थुख ओ थुखैनो थाखाय जोङो फुंबिलियावनो ओ गुलिनिफाय
मा होनो ओ फुंबिलियावनो सिखारना गुलिनिफ्राय मोसौनो थाव फोननानै जोङो बिसोरखौ जोङो ओ थाव फोनो फोननाय जायो बिसोरनि गं आरो आइथिङाव। बेनि उनाव बि सिनि मोदोमाव जों मा फोननाय ओ मा होनो खात खानथा एबा दोनि फाय ओ गोसोम जानाय हांगारखौ हुखानानै थावजों गलायनाय बिसोरनि बिखुङाव ग था गथा गथा दाग होनाय जायो आरो गिबियावनो। ओमफाय बिदि होखांनानै जोङो मा खामो मोसौखौ गलिनिफाय बहननानै बाहेरायाव जोङो मा होनो बायजोआव खाना दोननाय जायो आरो बेखौ खाखांना दोननानै जोङो मोसौखौ थु खैनो थाखाय जोङो मा खामनाय जायो ओ जोंनि दोरोङो ओ मोनसे नेंख एबा खान्थि दोङो बेनो जाहैबाय लाव, फान्थाव, हालदै ओ बिदिनो खाद्रि, मोखना थाराय बिदिनो दिग्लि लुथि बिलाइ बिदिनो गोबां ओ बि बुस्थुखौ जोङो मा होनो जिनिसफोरखौ ओ जोङो बुथुमना दोनखानानै बे खौ जों फुंबिलियावनो हायो हानानै जोङो फान्थाव, हालदै, खाद्रि बिदिनो जोङो बेफोरनि माला सुयो सुखांनानै जों मा मोसौखौ जोङो गामिनिनो सेरनि मा होनो दैमा एबा बिलोआव एबा फुख्रियाव जोङो थुखैनो लाना थाङो आरो लाना थाङो। बे थुखैनो लांनाय समायावनो जोंहा ओ मोसौ खाना लांनाय जाया जों हगारसो लांनाय जायो बिनिखायनो लामाफोराव मोसा मोसौजों जाजानो थाखाय गि-गिनानै बेखौ बिनिफाय मोसा ओ मोसा, मोसौ, मुफुरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों मा खामनांगौ फुङाव बै ओ खान्था एबा दोनि गोसोम हांगारखौ जोङो फोथा होनाय जायो आरो बेहाय। जाहाथे मा बिसोर मोसा मु फुर नुनानै गावसोर बायदि मोननानै ओ मा होनो गिनानै बे मोसौफोरखौ जाया। बेनि थाखाय जों लाना थांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला फोथाराव एबा दैमायाव मोनहैयो मोसौखौ थुखैयो थुखैखांनानै जों मा खामो ओ बे ओ थुखैखांनानै जोङो बे खाद्रिजों एबा फान्थावजों माला सुनायफोरखौ एबा बे हानायजों सारो सारनानै मालाखौ जों गोदोनायाव गानहोयो गानहोखांनानै ओ मो खोना ओ थाराय बिदिनो दिग्लिलिथि बिलाइनि हाबाजों बिसोरनि मोदोमाव जोङो बुज्रावनाय जायो जाहाथे बिसोरनि मोदोमाव मा होनो ओ जाहाथे उम गाज्रि उम बेरामफोरा खारथों होननानै जों मा बेजों बुनाय जायो आरो बुज्रावनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मा खामो बिसोरखौ थुखै खांनानै जों जेब्ला बुज्रावो बे समाव जोङो मोनसे मेथाइबो खननाय जायो बे मेथाइनो जाबाय लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होननाय मोनसे मेथाइखौ खननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो खनखांनानै जोङो मोसौखौ ह गारनानै फोथाराव गारबोनाय जायो इबि दिनखालि जों मोसौखौ दोन दुरुंजों खानाय जाया। आरो बेनिफ्राय जों जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौखौ होना लाना फैनानै न होना लाना फै गलियाव दोनफायो आरो बे दोनाय दोनफायनावनो जोङो बोसोर गोदाननि मुङै बे मोसौनोबो जों जेरै मा सुबुंफोर गस्ला गोदान गानो जोमग्रा गोदान गानो थिग बेबायदिनो मोसौनोबो जोङो थाखा गोदानखौ बावनानै आनान गसाइनि मुङाव जोङो बावनानै बिसोरखौ गोदोनायाव खानाय जायो आरो बैसिनखालि बेनि उनाव ओ खाखां बेबायदिनो जोंनि मोसौ बैसागो थाङो आरो बिनि उनाव जोङो मानसि बैसागोबो फै यो जेब्ला मोन बैसागआव नेक्स दिना माने से थारिख बैसागोनि बेखालि जोङो मानसि बैसागो होनना बुङो बै सिनखालि फुं बिलानो सिखारनानै दुगै लोबै सिखारनानै जोङो आन गसायनि आनां गसाय एबा जोंनि सिथ्लायाव थानाय बाथौ आनान आफा बोराइ बाथौनि जों आर'ज गाबनो गाब गाबनानै गिबियावनो गाबो बेनि उनाव मा खामो फुंबिलियावनो गिबियावनो जों जोङो मा बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो जाहाथे बिमा बिफाफोरखौ जों बोर लायो बिनि उनाव जोङो न'खरनि गासैबो ओ सो सो सोद्रोमाफोरखौ गासैबो न'नि सोद्रोमाफोरखौ जों मा फुंबिलियावनो खुलुमो खुुं बिनि उनाव न'नि बाय बागि खुलुमो खुलुमखांनानै जोङो रायजोनि एबा गामिनि थानसालियाव थांनानै जोंबो फिन आरो ओ आनान गसाइनियाव जोङो बेहाय ओ बोर लानाय हाबाफारि ओ जायो एबा बोर लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि नाव जोङो गेदेर गामिनि गेदेर गोलावखौ खुलनाय नुनो मोन आरो बे खुलुमखांनायनि उनाव गासै सैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेन्थ' बेनला ज' जानानै ओ मागिनो थांनाय होनना बुङो आरो माने न'खर न'खर बैसागु मोसानो थाङो बेखौ जोंनिया मागिनो थांनाय होनना बुङो आरो बे मोसानो थांनाय खमयावनो गोबां मा होनो न'खरफोरनिफ्राय जोङो मागि थांनायाव गोबां ओ सोरनिफायबा लाव ओ सोरनिबा ओ मा होनो फैसा माइरं बिदिनो जोङो हो मा होनो सान्दा मोननाय जायो आरो माने मोसानायनि मुङाव मोनसे ओ मा होनो खो खाना जानो होननाय बुङो जोंना बेबायदिनो ओ फैसा हरो आरो बे मोसानो थां खमयावनो जोङो दोरोङारि लोंनाय जामुंफोरखौ मोनदोङो जेरै जोङो माइब्रा बिदै ओ जौ बिदै जौ गोरान जौ गिसि बेफोरबायदिनो गोबां मोनलोङो आरो सोरबा सोरबा सोरबा बेफोरखौ ओ बांद्राय होयोबा बे लानो थाखाय जों मा बथल एबा गेेलानबो लांखानाय जायो जाहाथे मा होनो बे लोंगौ हायैफोरखौ जों बथल एबा गेलाव सोननानै फायो जाहाथे बै गामिनि जेब्ला जों बैसागु बोथोरा मा हो नो जोबो जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनाव मा जायो गामिनि गासैबो सुबुंफोरा लोगो नांनानै खाना जानाय खम बेखौल' लोंनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बिदिनोसै जोंनि ओनसोलनि बैसाग फोरबोआ ओमफाय नोंथांमोननिखैलाय माबोरै फालिनाय जायो बेनि सो
औ नोंथां ओ नोंथां ओ बेबायदि नो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनिथिंजायबो बैसागुखौ ओ मोनै रोखोमै फालि फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जोङो मा मोसौ बैसागुखौ फालिनायनि गुबै जा जाहोनानो जाहैबाय जोङो मा जोङो थांना थानायाव जोङो मा होननानै बुङो जोङो आबादनिफ्राय लानानै बा गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ नुनो मोनदों जे आबाद मावनायाव जेरै मोसौ मोसौ जों जोङो हालेवनानै आबाद मावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राइ मोनसे जायगासिम आबाद बेखौ जोङो दैखांनानै लांनाय बा जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हान्था मेला बेफोराव जोङो मोसौफोर खौ जोङो बाहायनाय जायोमोन थिग बेबायदिनो मोसौनि आरो मोसौनि गोबोरखिजों जोङो हासार खालामनानै जोङो बायदि बायदि आबाद मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मा मोसौनिफ्रायनो जोङो मा मोनो गाइखेरबो मोनो जोङो मोसौ गाइफोरनिफ्राय नङा होमबा सार? बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो बेखौ फोथायनानैनो मोसौआदि जोंनि आंगो ना मोसौआदि जोंनि गुदि बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बेफोरबायदि हाबाफारि बा फोरबोखौ खुंबोदों आं होनना खुंबोदों होननानै आं सानो जेरैहाय जोङो सै थ्र' दाननि जोबथा अक्ट' खालि जोङो बे मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुङो। बै दिनखालि जोङो फुङावनो मोसौ मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां मा माखासे बिबार आरो माखासे लाव फान्थाव आलु बेफोरबायदिनि गुबुन गुबुन गुन्दि गिलौआ बेन्दों बेफोरनि बायदिसिनानि मा होनना बुङो। माला सुनानै गानहैयो आरो बेबायदिनो जोंहा खार'ननायनि सिगांनो जोङो मा खालामो माखासे ओंखाम दोफोराव थानाय हांगारफोरखौ एरख'नानै जोङो बिसिनाव फोथा थुनाय जायो आरो। बेबायदिनो मोदोमाव खाफालाव आरो आथिं फेन्दा बेफोरबायदिनो फोथाखौ थुजोबनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ थुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बै दिनखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो बे हगारनाय समाव जोंहा जाहाथे मोसौ मोसा मुफुरफोरा जोंहा जाहाथे मोसौखौ बा बेदर जाग्रा माखासे मा होनो गिख्रंथावना जेनेबा जायफोरा मोसौखौ जानो हायो बे फोरखौ बेफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय बैफोरखौ नेमखौ फालिबोनाय जादों आरो माने बै समाव जोंहा मोसा मुफुरा बिराद दंमोन नालाय आरो बेबायदिनो मोसौ गोमानाय मोसौ जानाय बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायोमोन खोमा। बेनि थाखायनो मा होनना बुंदों बेखौ फालिबोदों होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो जोंहा बेलासिखालि बेलासि समाव बेदि नखालिनि बेलासे समाव जोङो मोसौखौ गलियाव लाबोफिननाय जायो बे समाव मोसौ दिरुंखौ जोङो सोलायनानै गोदान खानानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजा थाङो आरो बेनि अखानायै जोंहा बैसागनि से अक्ट' फैबाय बे सान खालि जोंहा मा जायो? मानसि बैसागु जायो आरो बे दिनखालि जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां बयबो मा गावबागाव धोरोमारि नेमखान्थिजों न'नि थानसालि बा बाथौफोराव बा गावबागाव धोरोमनि नेमखान्थिजों जोङो इसोर सिबिनाय जायो बेनि उनाव जोङो न'खरै बा न'खराव गेदेर गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि मान होलायनाय हो मान सनमान लानाय बा अनलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेनि उनावनो जोंहा गामि बा ओनसोलफोराव माखासे थानसालिफोर दङ बा बेयाव बयबो लोब लोब थांनानै खौसेयै हानजायै आर'ज गाबनाय बा गावबा गाव धोरोमनि नेमखान्थिजों जोंहा इसोर फुजिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बे समावबो गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय एबा सिबिनाय बे हा बाफारिखौ लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे बैसागुनि सोमोन्दै आरो माखासे थांना थानाय नि राहाजों लोगोसे माखासे मोजां मोजां मा होनो बुंथिगिरि फोरा बा बेबायदिनो मेलेमजिबि सुबुंफोरा बा बेबायदिनो गाहाय सुबुंफोरा जोंहा बोसोन होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अखानायै जोङो बेबायदिनो बोरा या बोराय हानजा सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला हानजा बेफोरबायदि हानजा जालायनानै जोङो न'खर न' खर बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बैफोरबा यदिखौ लानानै गंगोना जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै जोङो न'खर न'खर रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो बे समाव जोङो मोनसे मागिनाय खान्थि लानाय जा दों गोदो गो दायनिफ्रायनो जेन'बा मोनसे न'खराव थाङोबा बै मोनसे न'खरा जेखिनि जा हायो बे खौ एसे एसे गुबुन गुबुन मुवा बेसाद हासारफोर हरनाय जायो जेरै जाग्रा लोंग्रा माइरं बेबायदिनो सोरबा दाावदै सोरबा बेबायदिनो ओ मैगं थाइगं बेफोरबायदि हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो बे बेनि अखानायै जोङो मा होनना बुङो बियो जुदि गामिया गिदिरबा आरो फिन खेबसेबाव थाङै बा थांजोबनो हायै नखरफोराव थांफिननाय जायो बेनि अखानायै जोङो थाम अक्ट' खालि जोङो फुंखा हगारनाय बुङो बेयाव गोखा गोखै खानानै मागिनानै मोननाय माखासे मुवा बेसादजों लोगोसे ओ मा होनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे सान जेरै बा, द', स्नि हालागै बा खायफा गामि ओनसोलफोरा ओ से, नै अक्ट'आव लायो जोंहा बैसाग बैसागुनिजों लोब्बा लाखिनानै माखासे गेलेमु गेलेनाय आरो हारिमुवारि हाबाफोर हाबाफारिफोर लानाय जायो जेरै- बायदिसिना गेलेमु गेलेनाय जेरै- थालिर बिफां गाखोनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन खारनाय, बारनाय, दै, बारि बेफोरबायदि आरो लोगोसे मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय आरो बे बेबायदिनो मेथाइ खननाय बादायनाय, मोसानाय बादायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ